औ हेल' नोंथां खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय नोंथां ओ बिदिब्ला आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे ओ जा बर'फोरनि ओंख्रै एबा जाग्रा मुवा बेफोरनि सायाव आं नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथाङा आंजों लोगोसे एसे सावरायफानो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला जोंनि बर'नि जा ओंख्रि ओंख्रि होनबाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानो हागोन नङा होमबा नोंथां बिदिनो औ जेरै दाउजों अनला सबायजों दाउ बिदिनो मैथाजों ना खांख्राइ नारजि ओंख्रै औवा मेवाइ नाफाम बिदि बायदिसिना बर'नि ओंख्रि दं आरो नोंनि बर'नि ओंख्रि होनबाथ' गिबियाव जोङो अनलाजों दाउजों मिथिग्रोनाय जायो आरो बिदिनो औ नोंथां बिदिनो जोङो ओंख्रिखौ संनोब्ला जोङो गिबियावनो ओ अन गुन्दै बानायनो थाखाय फाय जोङो माइरं सोमना दोननांगौ सोमना दोननांगौ जायो आरो बे माइ माइरंखौ जों सोमना दोनखाङो सोमनायनि उनाव जों बेखौ ओ मोजाङैहाय सुनानै जों बे खौ एसे फेनस्रा दोनो आरो जाहाथे बेनि दैआ गनानै रानथों एबा गोरान जाथों होन्ना बेनि जों बेखौ ओरैनोथ' जोङो दिंखियाव जोङो देयोमोन बेखौ खौ नाथाय दानि जुगाव जोङो। मिसिं ओंखारबाय नालाय जा ग्रेन्डार होनना मिथियो। बेयावबो जोङो देयो आरो बेखौ औ बिदिनो बे दखांनायनि उनाव जोङो बेखौ अन गुन्दै बानाय बानायखांनायनि उनाव जोङो जा साराय साराय गंसे लायो।सारायनि सारायाव जोङो बिदिनो दै होनानै दैखौ गो गोदौ होनानै जोङो बे अनखौ फ्रि फ्रि सारना होनाय जायो आरो बिदि नो बेयाव ओ औ बे जों दाउ दाउ बेदरानो जा एबा बायदिसिना दाउ होयो ना होयो बिदि बिदिनो गावबा गावनि गोसो। फ्राय जोङो दाउजों बांसिन जानाय जायो आरो बे दाउखौ बिदिनो एवफ्राना दोनग्रोनाय जायो। एवफ्राना खांनायनि उनाव जोङो बे अनलायाव जा गोदौबाय थानाय अनला बेयाव जोङो होनाय जायो आरो होनायनि उनाव बिदिनो जोङो गंगार धोन ओ बे जेब्ला मोननो सम जायो अब्ला जोङो बेयाव गंगार धोनन्दिया एबा धोन्दिया बिदि होनाय जायो आरो। बिनि उनाव जों औ नंगौ नोंथां। बिदिनो खांनानै जोङो संना जानाय जायो आरो दा। ओ सबाइ ओंख्रिखौ मा बासाहाय सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। जों सबाइखौथ' गोबां रोखोमै संनानै जानो हायो। जेरै सबायजों साम' आरो सबाइजों दाउ आरो सबाइजों ना गोरान जोङो बायदि बायदि रोखोमै स खौबो संनानै जानो हायो आरोना।
औ नंगौ।
औ आं गिबियावनो सबायाइजों दाउखौ बोरैहाय सङो बेखौ फोरमायनानै होनोसै जों औ सबायखौ बोरैहाय सङो बुङोब्ला जों गिबियावनो सबाइखौ एसे एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो। बिनियाव उनाहाय बेखौहाय दै एसेहाय देख्रेबनानै लानाय जायो आरोना। हाय बिनि उाहाय जोङो बिनि जा सख्लाफोर बेखौहाय एसे संग्रायजों जावस्रोनानै लानाय जायो। जाहााथे बिनि बिबागाबफोरा खारो बिनि उनाव जोङो बिखौ जि मिनिट बा नैजि मिनिटनि थाखाय दैयावो सोम नानै दोनथ'नाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो जा दाउजों संगोन बै दाउखौहाय जोङो मोजाङै गांसां फुनानै साफा खालामनानै एवफाम खालामना लाग्रोनाय जायो बेयावहाय जोङो जाबायदि नांगौ मुवा मस्लाफोर बा बिलाइफोर बेफोरखौ होनानै लानाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो जोङो बेखौ बोखांना दोनथ'नानै जोंबा दा सबाय बेखाय जोङो साराय गुदुं खालामनानै जों बेवहाय सबायखौ हरनानै दै होनानै जोंनि न'आवनो बानायनाय खारै थालिरनि औ खारै थारै जों होयोब्ला जोंहा बांसिन गोथाव जानायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबांहाय जोङो सदाबो बाहायनायखौ नुनो मोनो।
औ औ नंगौ।
जायफ्रा खारै दं खारै होबाय जायफ्रा खारै गैया बिसोरहा सदाजोंबो संनायखौ जों नुनो मोनो। जेब्लानोाखि बियो गोदोवो अब्ला जोङो जा दाउ एवफ्रामना लानायैमोन बै दा एवफामनायखौ जों बै सुबायाव हरो आरो ना नोंथां बिनि उनावहाय जोङो खौ थामजि बा ब्रैजिसो मिनिट गोदौनायखौ जोङो नेयो बिनि उनावहाय जेब्ला बे एसे गथा जायो जोङो बिखौहाय थांनाय जायोआरो ना नोंथां बिन उनावहाय बैखौ एसे गुसु जायोब्लाथाय जोङो बेखौ जानाय जायो आरोना नोंथां
औ उम बिदिनो आरो ओ जा
गोबां बर' हारिनि ओं ख्रिफोर दंबावो नोंथाङा जाद बुंलांदोंमोन जोंनि औवा मेवाइ बिखौ नों नोंथाङा माबोरैहाय संनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बिदिनो औवा मेवाइखौ बानायनोब्ला एबा संनोब्ला जोङो ओ औवा गाजा नांगौ जायो जे औवानिफ्राय जा खि लिना ओंखारनाय औवा गोरलै बेखौ जोङो औ दानना दानना लाबोननायनि उनाव जों बेखौ उम बिदिनो साफा उनु खाला साफा सुफा खालामनानै जों बेखौ सुखांनानै जोङो फिसा फिसा हायो एबा जों गोबा गोबायैबो हायो बिदि हानानै जोङो बेखौ ओ बिदिनो साराय गंसे लायो सारायाव ओ बिदिनो खारै एसे होनानै बि औवा जा औवा गाजा हानाय बेखौ होनानै जोङो मोजाङै एवना लायो आरो। बेनि उनाव जोङो दैखौ होनाय जायो बिदिनो जोङो बेयाव थ' बायदिसिना लाना जानो हायो जेरै ओ बेयाव बेदरखौबोथ' होयो आरो बेजों लोगोसे जों ओ अन गुन्दै होदलानाबो संना जानो हायो आरो दालिफोरबाबो होदलाना संना जानो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो आरो आरो आं दानिहाय जा बुंदोंमोन अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिया थ' बर'नि बे मोनसे सिनायजाथाव ओंख्रि बे अनला ओंख्रिया गैयाब्ला जोंनि बर' हाबाया जाफुङा बायदियानो आरो नङा होमबा नोंथां? आरो औ बिदिनो औ अनला ओंख्रिखौ जोङो बर'नि जा हाबा हाथा बेयाव बाहायनाय जायो आरो जे खैनाया ओ खैना गोदाना हौवा गोदाननो एबा रायजोनो संनानै जाहोयो आरो। ओ बेखौ औ बिदिनो आरो औवा अ बिदिनो अनला ओंख्रि गैयाबा हाबायाबो जाथावा बायदि आरो बिदिनो आरो जा जों खारै होनबाय खारै बे खारैखौबो जोङो थालिर बिफांनि फ्राय मोननाय जायो। बेखौ थालिन थालिर बि फांनिजों गासिबो बाहाय ओ गासिबो बाहागोजों बा बानायनायानो बानायफ्रामनाय जायो आरो। ओ बिनि थालिर बिलाइनि थालिर बिलाइनि अनगा जों गासैजोंबो बानायनाय जायो बिदिनो जों खारैखौ बानायनोब्ला जों गिबियावनो जा खारै जा थालिर बिफां। थालि बिफांखौ जोङो दानना लाब बोयो आरो बिनि। जा मादा-मादा खौबो बाहायो आरो मादाखौबो जावखांना लाबोयो। आरो थालिर बिफांखौबो ओ बिदिनो दानना लाबोनानै जो ओ एसे साफा जागा एबा गुवार जागायाव जोङो बेखौ। ओ जिरनाय जायो आरो जोङो फिसा फिसाहै जिरनानै जोङो बिदिनो सान्दुंआव फोरानो। फोराननायनि उनाव जो जोङो जेब्ला बे रानगोन। राननायनि उनाव जों बे खौ सावो आरो। सावनानै बिनि जा हांगार ओंखारगोन बे हांगारखौबो जोङो एसे सालिना लानांगौ जायो आरो। दा ओं सालिखांनायनि औ सालि खांनायनि उनाव। एसे ओ दै साब नानै एसे मोजाङै। ओ मिलायग्रोना लायो आरो साफ बिदिनो जोङो बि खौ। बिदिनो खारै महरै बाहायो आरो। रो ओ बेखौथ' खारैखौ जोङो गामियारि ओनसोलाव फ्रायानो मोनो आरो मोनो एबा नुनो मोनो थाखायायो बयनिबो न'खराव बे खारैया जा थालिर बिफांजों बानायनाय जा खारै बे थायो आरो फ्राय नियावबो। ओ जा सदा। सदायाथ' बेखौबो बाहायो बाहायनाया नाथाय बेखौ जा टाउन सहरफोराव थाहैयो ओ बेखौ बिसोरथ' बिदि खारैफोरखौ बानायनो हाया नालाय जों बिदि बिफां लाइ फांबो एसेबांखि थाया टाउन सहराव बेनिखायनो बिसोरो बै सदाखौ बायनानै संना जानांगौ जायो आरो। बिदिआनो आरो औ। बिदिनो बर'नि ओंख्रि होनबोलाथ' बायदिसिना मिथिबयो जेरै मैथा मैथाखौबो जे जों मैथाखौबो खा ना खांख्राइ बिदिनो बायदिसिनाजों संना जानो हायो आरो। जोङो नाखोहाय बांसिनानो दैज ज्लां बोथोराव मोनो होनजायो आरो नोंथां। मानोना होनबा दैज्लां बोथोराव दै जासिनाय जायो जा दैमाफोराव फख्रि फख्रिफोराव जाब्लाथ' एसांबो हमनो हाया नाथाय दैमाफोराव हमबा जोङो जेरै दैमायाव दै एसे फैबा आरो फोथारफोरावबो दै जायो नालाय बिदिनो जोङो जेखाइ खबाइ एबा मुस्रि सानानैबाबो औ हमनो हायो आरो बिदिनो हमना लाबनानै बिदिनो मैथाजों संना जायो आरो दा जोङो जा औवा गाजा होनदोंमोन बे औवा गाजाखौबो जोङो बिदिनो औवा ओ औवागाजानि ओंख्रिबो जाजायो आरो जोङो औवा मेवाइ एबा औव ए औ औवा मेवाइनि आसार बिदिबो बानायना दोनजायो आरो जोङो बिदिनो आरो औ बिदिनो ना फाम नाफामखौबोथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानो हागो
औ नंगौ मोनथिगौ
औ थास'' थास'बुगा गोसोम आरो ना गुद्रा एबा ना फिसा फिसाजों बानायनाय जायो आरो बेखौ माबायदिहाय बानायो आंबो एसेबांखि मोजाङै मिथिया नोंथांआ मिथियोबा एसे फोरमायना होजागोन आरो नोंथां
बेफोरबायदि नाफाम बानायनायनिथ' आंहा जेबो बेफोरबायदि रोंगौथि गैया थेवब्लाबो आं जा नुबोदों बेखौ आं नोंथांनिसम एसे फोरमायनानै होनो सानो जों जे ना दै माबा दैसाफोरनिफ्राय जों जा ना मोनबोयो बैफोर नाखौ जोङो न'सि लाबोनानै जों गिबियावनो बिनि खिफोर थायो बेखौ सायनायनि उनावहाय जोङो बेखौ लामनानै दोननाय जायो जै आरो नानै नोंथां बिनि उनावहाय जोङो बिखौहाय जोङो थास' बुग्ला बा थास' गोसोम बायदि बायदि थास' आलदा आलदा अननानै जों बेफोरखौ औ औ बैफोर ना गोरानजों बैखौ दिंखियाव देनाय जायो जों बा उलार बेैफोराव जों बेखौ मोजाङै देना ला नायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोनसे थिंख्लियावहाय मोजाङै गोरा खाथमनानै दोननाय जायो आरो ना। बिखौ जोङो जिबा दान बा से दाननि उनाव जोंङो जानो हायो आरोना नोंथां जेब्लानोखि बै जोंनि ना देनानै दोनया बियो सेवो अब्ला जों बेखौनो नाफाम महरै मोननाय जायो आरोना।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ बिदिबा नोंथां जोंनि समाबो जानोसै नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आं नोंथांनिफ्राय बायदिसिनाबो मोनथिना मोनबाय। बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां गोजोन्थों।
औ
औ गोजोन्थों